हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां। औ अब्ला नोंथां जों दिनैहाय आ सोलोंथाइनि फारसे सावरायनाय नङा होमबा। औ जोङो सोलोंथाइ लानानै मा मा जानो हायो सोलोंथाइ लायोब्ला मा जायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ सुबुं माहारिनि मा मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां बा आ नोंथाङानो एसो बेनि बागै आ सावरायग्रोनानै होदो दे नोंथां।
चा जागोन दे नोंथां दे अब्लानो थां जों ओ सोलोंथाइाथ' आथिखालनि मुगायाव थारैनो जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
होमबा आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि मुगा जाबाय जेरावहाय जोङो सोलोंथाइ नङाब्लानो गासैबो बिथिङावनो जाया होननानै बुंजायो। नङा होमबा नोंथां गोदो गोदो गोदायनि समावथ' जोङो सोलोंथाइनि गोनांथिफोरखौ बारा नुनो मोनाखैमोन। नाथाय नोंथां नङा होमबा? थिखालनि मुगायाव नाथाय जोङो सोलोंथाइया जोंनि समाजाव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव ओरैबायदि गोनांथार मोनसे आयदा जाना नै फैबाय ना होमबा नोंथां जाय आयदा खौ जोङो गोसो जानानैबो गारनानै दोननो हाया होननानै बुंनो हायो। जाय सोलोंथाइया जोंखौहाय मेगन गुनु खालामो जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मुलुगनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे खोमसि खथ थायाव थानाय सुबुंखौबो सोरांथिंजाय लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा बे बे सोलोंथाइखौनो जोंनो दिनैहाय सुबुं माहारिया लानानै मा मा मावनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनि दा सोलोंथाइखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव बुंनो थाङोबा गोबां रोखोमनि नुनो मोनो मानो होनबा आं जोंनिया दिनै जोङो मा होनो बेखौहाय आ जेनोखि जोंनि नांगौबायायदि जोंनि सोलोंथाइ लानाय जोङो बिगियाननि आयदायाव सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो। होमबा नोंथां आरोबाव जोंनि जेनोखि आं जों जायखौहाय आरिमु गोरा होननानै बुङो। बेनि सायावबो जोङो सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनो। होमबा नोंथां दा बेजोंनो लोगोसे थे आरोबाव जोङो आ मा होनदों जोंनि सुबुं माहारिफोर सुबुं माहारिफोरनि जेनोखि मा होनदों बायदिसिना आ इन्जिनियारिं दक टर बायदिसिना सोलोंथाइफोरखौ जों लानानै गोबां सुबुंफोराहाय दिनै सुबुंनिनो खामानि मावगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा थिग बेबायदिनो मा खालामदों जोंनि जेनोखि आथिखालनि बा ओ जोंनि जगफुनाय गासै सुबुंफोरानो बैफोरबायायदि जेनेखि जोंनि समाजाव गोनां जानाय सोलोंथाइखौ लानानै समाजनिनो बायदिसिना सिबिथायफोरखौहाय खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो नङा होनबा नोंथां दिनै दिनै सासे फरायसाया ड फरायदोंब्ला दिनै सासे फरायसाया इन्जिनियार फरायदोंब्ला दिनै सासे फरायस बिगियान फरायदोंब्ला दिनै सासे आरिमुग्रा सासे फरायसाया आरिमुग्रा लानानै फराय फरायदोंब्ला बै फरायसाया सानसे समावहाय जोंनि समाजखौनो मा खालामैगोन सिबि हैगोन नङा होमबा नोंथां
ओ नंगौ
बेखायनो जोङो सासे डक्टर फरायायोब्लाबो जोंनि समाजाव थानानैनो बा जोंनि बुहुमाव थानानैनो सुबुं माहारिनिनो खामानि मावगोन दा जोङो बैफोरबायदि सुबुं सुबुंफोरनो जोङो मोजां सोलोंथाइखौ माबोरै होनो हागोन आरोबाव जोंनि जेनेखि बर' हारिनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालनि मुगायाव जोङो एसे जौगानायखौ नुनो मोनदों दा थारैनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा ओ बिगियान आयदायाव फरायनाय मानसिफोरा बारा गैया आरोबाव बेजोंनो लोगोसे डक्टर आरो इन्जिनियार फरायनाय बायदिसिना रोखोमनि फरायनाय फोराव जोंनि बर'नि गेजेराव गैया नङा होमबा नोंथां दा जोङो बैफोरबायायदि आयदाफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि गासैबो बर' हारिफोराहाय मोनफा मोनफा आयदायाव गावब गाव गथ' गथायफोरखौ सोनो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि बर' समाज बहुमाव जौगानाय बा जोंनि भारताव थानाय गोबां ओ गे गेदेर गेदेर हारिफोरजोंहाय जोङो मोनसे स्टेसाव थानानै गसंथानो हा हानाय बा गसंथानो हानाय मोनसे साहसखौहाय जों खालामनो हागोन नोंथां दा जोङो बेबायदि खालामाबोला जोङो माब्लाबा समाव ओ बबेबा मोनसे हस्पिटालाव थाङोबाबो बबेबा मोनसे देहा फाहामसालियाव थाङोबा जोङो मा खालाम खालामो जोंनि बर' मानसिफोरनि अनगायै जोंनि जेनोखि बर'नि जेनिखि आबै आबौमोन बा जोंनि आइ आफाफोर बिथांमोनहा जोंनिया रावखौ बो बारा मोजांयै रोंजोबा बर'नि अनगायै दा बैफोरबायदि बिथिङावहाय वाय गावनि बेमार गावनि आजारफोरखौ खोन्थानानै लानायावबो माब्लाबा समाव प्रब्लेम जायो न होनबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंनि जेनोखि ओ बर' सुबुंफोर बे बर' सुबुंफोराहाय नांगौ बायदियै बैफोरबायादि सर्सफोर आथिखालनि मुगायावबा बिदिन्थाजों गोरोबफानानै जों जेब्लानाखि खामानि मावलां अब्लासो जोंनि बैफोरबायदि आंखाला सुफुं जागोन नङा होमबा नोंथां
औ
दिनै इन्जिनियारिंनि बिथिङावबो होन्नो हायो जोङो दिनैहाय जोंनाव थोजासे इन्जिनियार गैया नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनावहाय जोङो गोबां खामानि फोरावनो जोङो ओ उन जानानै थालांगासिनो दङ बैफोरबायदिनो जोंनिया गोबां बिथिंफोराव‌ एफि इउ पि एस सि बायदिसिना जायनिखि गिदिर गिदिर जों -नि ओ भारतनि साख्रिफोर बैफोरबायदि साख्रिफोराव जोङो बैफोरबायदि -नेखि फरायनायनि खमनि जाहोनावनो जोङो ओ कम्पिटिसन खालामहैनो हायाखै नङा होमबा नोंथां औ नों नोंथां दा नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ सोलों -थाइ ओ होनोब्ला जोंनो सोलोंथाइखौथ' जोङो ओ बयबो लाखानो नांगोन मानोना ओ माने बे मुगायाव बा आथिखालनि मुगायाव बे जों ओ बिगियानारि गा होननानै बुंनांगोन जों। बे मुगायाव जोङो माने सोलोंथाइ गैयाब्ला माने सोलिनो बा ओ मानसिफोरजों जुजिनो हानाया माने गोब्राब आरो। अ' बिनि थाखायनो जोङो, ओ सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन जोङो। मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ। दा बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे ओ खामानिफ्राव ओ माने आवगायनो हागोनबा जोङो मुलुगनि मानसिफोरजों जोङो जुजिलायनो हागोन अब्लासो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो ओ बेनिखायनो ओ माखास जोङो ओ गुदि फरायसालि आरो जोङो बिनि उनाव गोजौ फरायसालि। बिनि उनाव जोङो ओ फरायसालिमाफोरावहा जोङो जेरै एम ए बायदिसिनाफोरखौ जोङो। बा एम एस सि बेफोरबायदिखौ जोङो फराय फरायनायनि उनाव जोङो माखासे ओ गुबुन गुबुन माने फरायबावनो हानायनि मोनसे लामा ओ थाबावो। जेरै जोङो जायखौ आ जोङो ओ एम ए फरायखांनायनि उनाव जोङो ओ जाय फोर डक्टर रेड मोननो थाखाय जोङो बैखौ ओ फरायनो हायो। जों बैफोरखौ अफ बैफोरखौ फरायोब्ला। जोंहा ओ फरायसालिमाफोराव माने ओ जेरै प्रफेसार आमबा फोरोंगुरु जानो थाखाय जोङो। माने गोरलै जाहैयो। बेफोरखौ खालामनानै लायोब्ला आ थाबनो जोङो अब्लानिया जोङो बैफोर ओ फसालिमाफोराव हाबनो हायो आरो। आ बे-बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ अ फरायनांगौ नों बेनि अनगायैबो माखासे ओ दंबावो जोङो। ओ डक्टर फरायनो थाखाय जों जेरै आ ओ जिनै जिनै थाखो फरायखांनायनि उनाव जोङो ओ निथ होनांगौ। ओ थिग बेबायदिनो ओ बेफोरबायदि ओ जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानानै जोङो गोजौ फारसे जोङो दावखोनो हायो। बा दावखोनांगौ जोङो। ओ मानोना जोंनिया जोंनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला दासिम ऐ बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो ओ गोबां
बिबांनि जोङो नुनो मोनो आरो। जायखि जाया बिथिङावनो जोङो ओ हमनानै ला जोङो। आ डक्टर डक्टर बायदिसिना ओ डक्टराव बा आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोजौ थाख थाखोनि आ मावख'गिरि एबा ओं जाय अफिसारफोर बेफोरो बिथिङावबो जोंनि बर' समाजाव माने गोबां ओ खम माने आसि बिजौआवनो सानजानाय खौ जोङो ओ मोननो हायो। ओ ओ बेनि थाखायनो जोङो माने एसे ओ नाजाबावनानै जोङो बयबो माने ओ बैफोराव थांनो थाखाय बा बैफोरखौ मासिखौ लाहैनो थाखाय जोङो। नाजानांगोन आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ बायजो बाहेरा आ आयजो बा रायजो एबा हादोरफोराव जोङो थांनानै मोजां मोजां खामानि ओ मावहैनानै जोङो बे बायेरा हादोरनिफ्राय जोङो रां खामायना लाबोनानै जोंनि गावनि हादोराव। जोङो बाहायफैनो हायोब्ला जोंनि माने रांखान्थिनिफोराबो जोङो जौगाखांहोनो हागोन। अब्लासो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोर समाजनि सुबुंफोरा बा बर'फोरा जुदि बेफोरबायदि मोजां मोजां खामानिखौ गोजौ थाखोनि मावख'गिरि फोरनि बाह मासिखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला जों जोंनि न'खर न'खरनि रांखान्थिनि जा जेंना बेफोरबो जोङो खमायलांगोन लोगोसे जों आरोबाव जों जोंनि इयुन जोलैफोरखौ बा इयुन नि सुबुंफोरखौ जोङो माने बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जों गोजौसिन गोजौ सोलोंथाइ बा गोजौ रोंमोनथाइफोरखौ जोङो होनो हागोन बिसोरनो अ बेनि थाखायनो जोङो बयबो सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो नोजोर होनांगौ। बा जोङो गोसो होनांगोन बेबायदि आरो नोंथां औ।
औ औ दा थिग बेबायदिनो नोंथां जोङो सोलोंथायाइयाव जेब्लायबो नोजोर होखानांसिगोन नोंथां।
नंगौ औ
दा होमब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेखि्आव दोनथ'नोसै ना ह होनबा?
औ दे जागोन नोंथां।